खोनादों ना
औ खोनादों दे बुंलाय
औ औ औ ओ आं नोंथांनाव मोनसे कुइसन सोंनो सानदों आरो ना
औ औ दे औ हागोन दे नोंथां बुंलाय
जोङो जेनेबा फरायसा फरायसाफोरनि खोथाखौनो रायलायनोसै जोङो फरायसाफ्रा फरायनायजों लोगोसे मा मा खालामनाया मोजां खिथानो हागोन ना
औ बिदिबोला नोंथाङा खोना संलांबाय थादो आं बुंलांनोसै उम उम जोङो उन्दैनिफ्रायनो ओ माने बिदिनो फरायनाय लिरनाय फ्राव मुखुब थानांगौ आरो उम बिदिनो खन्थाइ लिरनाय सोलोंथाइनि बेलाखौ बुंनोसै आरो औ खन्थाइ लिर नाय बा माया बा बिजाब लिरनाय सल बिजाब फोर मेथाइ लिरनाय बिदि आरो उम ओमफ्राय माब्लाबा जों बिदिनो दोंफा दोंनैखौ माबा खन्थाइफोर लिरनांगौ आरो मेथाइखौ ओमफ्राय ओमफ्राय जोंहा फरायनाय होनब्ला अ उन्दैनिफ्रायनो आरो ओमफ्राय उम जों बिजाब फरायनानै माने गिदिर गोलाव मानसि जानो हायो नालाय बेनो जोङो सोलों थाइया माने सासे स्टुदेन्ट बा गथफोरनाव थानांगौ आरो
औ औ
बिदि आरो आरो जोंखौ माने सोलोंथाइयानो मोजां हुदा खालामो नालाय
उम
फरायनायानो जोंखौ माने ओ माने मोजां गियान फोरोंनाय जायो आरो सोलोंहोयो ओम दा ओमफाय नोंथाङा आरो माबाखौ सोंथि सोंबावनो दंबा सोंनो हागोन हम
जेनेबा खन्थाइफोरखौ जोङो
हम
गाव गोसो जानानै लिर नां गोसोखांनानै जेनेबा मिथिंगानिफ्राय सायख'नानै लिरनाय जायो ना अबेबा बिदामनिफ्राय जेनेबा बैनि ससे बैनि ससे खांनानै लिरनाय जायो खोन्थानो हागोन ना
अ माने खन्थाइ होनोब्ला अब्लाथ' जों गाव गोसोखांनानैबो लिरनाय जायो बे मिथिंगारि नु थाइखौ लिरनानैबो मोनसे खन्थाइ बानायनो हायो आरो
औ औ
बिदि जायो ओमफाय गाव गोसो गुदुं जानानै लिरनाय
औ गाव गोसो जा लिरनाया साबसिन जायो नङा होमबा
औ नंगौ नंगौ नोंथां ओम
ओरैनो नों मोजां मोननाय खन न्थाइ दोंसेसो नों लिरनायफोर दङ नामा?
ओरैनोथ' खन्थाइया लिरनाया दंमोन दोंसे
औ एसे फोरमायना होनो हागोन खन्थाइखौ
खन्थाया
औ
बे माबाखौनो मिथिंगायारिनि खन्थाइखौनो एसे रोजाबनोसै नामा ओं नोम बेयो माबानि हरनि अखाफोरखौनो रोजाबसै नामा
औ
मिथिंगाया एसे माबाबा गोलाव जाहैगोन आरो
औ औ
ओम दा होमबा आं रोजाबसै दे
औ
नोंथाङा खोनासंलांबाय थादो
औ औ
ओम हरनि अखाफोराव जों अखाफोरनिफ्राय सोरां मोनो अखाफोरनि गुबुन मोनसे मुङा उखुमब्रि जोंनि बुहुमा मोनसे ग्रह सान खौराङाव गासै मोनो दाइन ग्रहफोर दं खायफा ग्रहफोरा ग्रह'साफोर दङ ओं बुहुमनि बागै एसे खन्थाय आवरायबाय आं
ओम
औ खन्थाइ बेजों स बे ओं बेसेबांल'मोन ना
औ बेसांल'मोन ओरैनो सासे माने ओम औ आरो नोंथाङा माबाफोर ओ सोंनो दंबावोबा सोंनो हागोन
ओ
ओम
ओरैनो फरायनायजों लोगोसेनो नों मा मा खालामनो मोजां मोनो?
फरायनायजों लोगोसे बिदिनो मोसानाय दाथ' आरो ससियेल मिडिया नालाय रिलस बनायनो मोजां मोनो मोसानो ओमफ्राय मे थाइ खननाय बिदिनो मोजां मोनो आरो
दाथ बयबो ससियेल मिडिया ओंखारखायो नङा होमबा
औ औ बिदिनो फटक फटक आपलड होनाय औ औ बेफोरदि मोजां मोनो आरो
ओम जोंहा ओरैनोथ फरायनाय लिरनायफ्रा थाखानांगौ फरायनाय गैयाबा जोंहा गावखौ मा होनो सिनायथि बि होननाय बायदि जानाय नङा आरो।
फरायनाय थाब्लासो गावखौ माने सिनायथि होनाय बायदि जायो। ओंखायनो रोंगौथिया। जोंनाव। माने थानांगौ आरो औ औ थाथारनांगौ हा। हो गेमसो गेलदों आङो गेमसो गेलदों हेलौ नोंथां खोनादोंना।
औ खोनादों।
उम नोंथाङा आरो माबाफोर मिथियोबा फरायनायनि बागै एसे बुंनो हागोन।
फरायनायनि बागैथ जों उन्दै उन्दैखौनो बुंसै
औ‌।
ओ उन्दै उन्दै गथ'फ्राथ जोंहाथ' दा जेनेबा फ्रायनो गथ'फ्रा बांसिन गेल गेलेनानै बावो नालाय फरायनाय बेलायाव जोङो उन्दै उन्दै गथ'फोरा बिदि गावजों थाफानानै जेनेबा बा। बिमायानो जा। जिखुनु ननि पेरेन्टसफोरानो जा जिखुनु जेनेबा गावजों लोगो लाफानानै
औ।
जेनेबा फोरोंनाय बायदि जाया
औ।
गेराव जेराव थायो जेनेबा खि मावा दाङा जेनेबा खाथियाव जेनेबा दस दसे ओरैनो जेनेबा फोरोंनो सम मोनबा बिदिनो दसे दसे फोरोंनांगौ खामानि मावबावो जेनेबा खाथियाव जिरायनाय फज'नानै लाबानानै फोरोंनो हायो।
औ औ औ।
खुगाया माने स्ल' बुंलांनो हानाय।
औ।
आरन्दैफ्रा थ' जेनेबा लिरनोबो हाजोबा नालाय खुगाजोंनो जेनेबा बुंजोबनो हा नाय जानांगौ आरोना। उम। बेनो जेरै एपर आपेल जेनेबा इफोरखौ खुगाजों रोंजोबनो गोनां जायो नालाय
औ औ।
लिरनानैथ' एसेबां माबानो हा खाया नालाय।
औ उम।
गिदिर जा उन्दै जा जेनेबा फुंनि टायेमाव आरो बेलासिनियावथ' बिदिनो दसे क्लासाव थांबानो टायेमा सर्ट जाफैखायो नालाय दसे रेस्ट लाना आरो टिउसन लाबा टिउसननि टायेम जासिगोन। ओ मोनायावबो बिदिनो फरायनांगौ आरो फरायनाय टायेमाव। बांद्राय गथ'फोरखौ गेलेनायफ्राव गोसो हगारसारनो होनो नाङा।
उम।
औ नोंगौ नोंथां।
ओ रैनो बिदिनो बांसिन मायाव गोसो जायो गथ'फोरा माने? सख
गथ'फोरा बांसिन माने गेलेनाय एदावलायनाय औ गेलेनाय एदावलायनायाव बांसिन गोसो होयो बिसोरो। बिनिखायनो माने गेले बांद्राय गथ'फोरा बांद्राय गेलेयोबा माने फरायनायाव गोसो होआ।
औ।
फरायनो जेब्ला जिरायो होमबाना उन्दुनो ओंखारो थेनथ'ओ
उम।
बिदियाव माने फरायनो बाग्रा जानांगोन दिनै उन्दुदावबा गाबोनबो उन्दुनो ओंखारगोन। इनिखायनो माने हायोबा क्लासखौ गनानै दसे रेस्ट लाहोदो लाहोनायनि उनाव टिउसन होनोबा टिउसनाव होनो हागोन। बिनि उनाव आरो ग्रोब टिउसन गखां बेनो होननानै स्टाडि न'आवनो खालाम थिननांगौ
औ नंगौ नोंथां
उम
मोजां सोलोंथाइ लाहोनोबा गथ'खौ माबायदि खालामनांगोन?
हा
एसे मोजां रोंथाइ लायोबा गथ'फोरखौ माबायदि माबानांगोन बिदि नोंथाङा फोन हागोन ना?
गथ'
दे नोंथां जोंहा टाइमाबो जाबाय दोनथ'सै ना औ दा
उम
औ